हेलौ
अ नोंथां औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
फुनि नोंथांनिसिम गाहाम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन
औ औ दा दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
नोंथाङा आं दा नै गामियावनो एसे लोगोफोरजों दसे बिफां सायाव जना दोङो।
ओ आं दा नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदों ओ जोंहाथ' गोबां फोरबो दोङो नङा होनबा बे फोरबोनि गेजेरावनो आं मोननैसो फोरबोनि सायाव नों थांजों गुवारै सावरायनो सा सान्दों आरोना जेनेबा आं गिबियाव बे जोंहा अक्ट'बर एबा नभेम्बरावथ' दुर्गा फुजा जायो नङा होमबा नोंथां। अ बे दुर्गा फुजायाव जोंहा जोबोर रंजाहांनाय फैयो आरोना जेब्ला उन्दै बैसोआ उन्दै बैसोमोन औ अब्ला जोङो गोदान गाननाय जोमनाय। फसाब बायनो मोनो होननानै। मिथिगौमोन आरोना नोंथां बेवहाय बिमायफबो जों मोनोमोन आरो बेफोरबायदिनो। नोंथांनो आं बेखौनो सोंनो सान्दों बे दुर्गा फुजायाव नों। बिथाङा माबायदि। गोसोफोरखौ माबायदि मोनो जेनेबा बेदर फैबा नोंथांमोना माबायदि। फिल नाङो बेखौ। फोरमायना होनो हागोन नामा एसे। सुंदयै।
नोंथां एसे औ फोरमायना होनोसै आङो।
बेफोर बायदि थ' बुंनो थाङोब्ला जोंहा बोसोराव खनसेल' जायो। बोसोराव खनसे फैयोब्ला जोङो बोसोर औ खनसे फुजा होनानै माने जोंनि गोसोआ ओरैबायदि जाखाङो जेराव जोङो माने गोदान गाननाय जोमनाय बायदिसिना बायनानै बे फुजाखौ गावनि गोसो गोथारै लोगोसे माने रंजा होनोनो बा गोजोननाय मोननो थाखाय फुजाखौ जोङो बेबायदिनो गोदान जि जोम बायदिसिना गाननानै जों फुजायाव थाङोबा नायनो थाङो खुलुमनो थाङो बेबायदिनो फुजायाव जोङो गोदान जि जोम गाननाय जों गोबां मानसिखौ नुयो जेरैबायदि फुजा फैनायनि सप्तासे सिगांनिफ्रायनो जेनबा खाथि खाथि खालानि बाजारफोराव बे। ओ जोंनि खाथि खालानि बाजारफोराव माने ओरै बायदि गस्ला बायनाय लंपेन्ट बायनाय बायदिसिना दख'ना ब्लाउस आइ सिबोल मानसियानो माने उन्दै गिदिर गथ' गथायाइ गासै बो माने साफ्रोमबो बाजाराव माने गोदान सि बायनो थाखाय होंगो दोंगो जानायखौ जों नुयो आरो बे फुजा फैनायनि आगोल सिगाङावनो। जेराव माने। गासैबो माने गावबा गाव गोसो बायदि गाननाय जोमनाय नागिरो। बेवहाय सोरबा। औ गोदान जुगनि गोदान मडेल ओंखारनाय जि जोमफोरखौ गानो।
औ औ।
गोबाङाव गावनि गोसो जानाय गावनि ओ मोजां फसायनाय बेफोर बायदि जि जोम गाननो बायलायो आरो फानग्राफोरा बेबायदिनो फाननानै ओ फानलायो बेफोरबायदिनो जोङो नुनायखौ होंगो दोंगो जायो। आरो बे ओ बेबायदिनो औ। औ औ बेफोर बायदि।
औ।
गोजान गोजाननि आलासि बायदिसिना लोगो हो हायो बेफोरबायदि फिउसारफोराव नायनो थाङोब्ला
औ औ हायो
औ जे औ बेबायदिनो बेफोर दुर्गा फुजा बा बेफोरबायदि एक्जामपोल लानानै बुङोबा दुर्गा फुजा बुङोब्लानो जोंनि खाथि खालायावथ' धरधम मा फुजायाव जायो आरो बेखौ थांफागोन बारा बर बरि बेफोरबायदियाव माने गोबां सुबुंनि बाना होंगो दोंगोखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेफोरबायदि औ फुजाफोराव ओ बेफोरबायदिनो ओम गावनि जेनेबा खल' मोदाइजोखौ फुजिनायजों लोगोसे बेफोराव दिन थिनाय बायदिसिना मुवा बेसाद फाननायफोरखौ मानसिफोरा बायनो नायनो जानो बायदिसिना खालामनो थाखाय फुजायाव जों नायनो थाङो आरो
औ औ
बेबायदिनो ओ जोङो दा गोबाङानो जों फुजा नायनो थांनायाव माने हराव थाङो हराव बांसिन फुजा माने देक'रेस जों साजायनायफोरा गरमानो बांसिन मोदान फबो नालाय बेनि थाखायनो फुजाफोराव बांसिनानो औ बांसिनानो हराव फुजाफोर माने नायनो थाङो आरो बेयाव गोबां मानसिनि होंगो दोंगोखौ जों नुनो मोनो
औ औ औ नोंथां
औ फुजाफोरा माने बेबायदिनो एकदम मान-मानसिनि होंगो दोंगोजोंनो फुजाफोरा ओरैबायदि माने दावराव दाव गेलेनायनिफ्राय लानाय पल सिनेमा दिनाय मोनदोमबो मोसानाय बायदिसिना फनाय गासैखौबो बिदिनो जों नुनो मोनो आरो बेवहाय ओ बेखौ गाहायै फुजाफोराव मिना बाजार सोरखि गिदिनाय ओ गथ'फोरनि थाखाय बाज्ल'नाय ट्रेन गारि रेल गारि बेफोर गासैखौबो जोङो फुजायाव नुनो मोनो गाखोनो मोनो आरो नायनो मोनो। बेजों लोगोसे जादु थायो बेफोरबायदि मुआ दिन्थिनाय
औ औ।
औ। दा बेनिखायनो आङो बे माने दुर्गा फुजा बा बेफोरबायदि बोथोर बोसोराव खनसे फैनाय फुजाफोरखौ माने मोजां ओम नाङो मोनसे गोसो गावनि गोसो बायदि जेराव थांनानै नायनो बेवहाय नायनानै हायो
औ औ ओ थारैनो सैथो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंनो नंगौ। दुर्गा फुजायाव जोङो गोबां रंजा हायोथा आवगायावसो बुंलांबाय मिना बाजार दा जादु सारखेस फरदा सिनेमा औ बेफोरबायदि जोङो फुजायाव थांनानै जों गोसोफोरखौ रंजा ज होनोनो हायो। आरो दुर्गा फुजायावायाव जोङो ओ लोगोफोर जे एबा आलासिफोरखौबो सि बेयाव बेवहाय लोगो मोननो हायो आरोना जेनेबा मानसिनि होंगो दोंहो आरो बेवहाय ओ सिनेमा परदा नायनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां गलाद दार फोरबो होयो बेवहाय गलायाव जोङो गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर मोनो आरो जोङो जाग्रा मुवो मोनो जों बायदिसिन बेफोरखौ जानानै जों गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो एबा जोंनि न'खराव नांगौ जानायफोर मुवा बेसादफोर बेफोरखौ खौबो जोङो बायनो हायो आरो ना बेवहाय बांसिनानो बायनाय जायो मानोना दा फुजायाव एसे मानसिफोरा डिसकाउन्ट मोनो होननानै बेवहाय फुजायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनाय जायो आरोना नोंथां आरो आरो बेफोरबायदिनो बेवहाय स्टेजथ' बानायखायो नङा होनबा बेवहाय जोंहा मोस मोसानाय बा बादायलायनाय जायो मोसानाय बादायलायनाय जायो आरोना बेव हाय गोबां माने नुथाय नुनो मोनो जेनेबा खुला परदा खिथिनायनिफ्राय औ औ औ खुला परदा खिथिनायनिफ्राय ओमफ्राय खेराइ मो सानायनि निफ्राय बिदिनो आर'ज पाथि बि बेफोरबायदि गामनायखौ जों कम्पिटिसन बादायलायनायफोर नुनो मोनो आरोना आरो रोजाबनाय बादायलायनायफोर बेफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो बेवहाय गोबां रोखनि मानसि फोरबो फैयो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गोदान गोदान गाननानै फैयो आरोना बेवहाय जोङो समायना रमायना नुनो मोनो आरो नों थाङाखौसो बुंलांनाय बायदिनो हराव हरावसो मानसि बिदि जायो जेनेबा हरावसो थाङो औ नंगौ हराव जोङो जेनेबा लाइट नि जोमब्लावनाय डेक'रेसन बेफोरखौ जों बांसिन समायना नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरनि थाखायनो जोङो हराव थांनाय जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय ख्लाब ख्लिब जोंनाय एबा मानसिफोरनि होंगो दोंगो बेफोरखौ जोङो नायनानैबो मोजां मोनो आरोना
औ
औ बेफोरबायदिनो दुर्गा बै फुजायाव जोङो थांनानै गावनि गोसोखौ रंजाहोनो हायो एबा गोसोखौ जोङो एसेबाबो गोजोननाय मोनहोनो हायो आरोना आरो गथ' गथायाइफोराबो खौ लांनानैबो जों बेवहाय गोजोननाय होनो हायो आरो खायसे गथ' फोरनिबो खेला थायो जेनेबा सिख्रि गि दिंनाय एबा बाइक सलायनाय बेफोरबायदि आरोना जेनेबा आरो आरो गथ'फोराथ' जानाय लोंनायावथ' मुखुबखा बेवहायनो गोबां रोखोमनि जानाय मुवाफोर मोनजागोन थ' बिसोरो जोबोर गोजोनथारो। नंङा होमबा नोंथां औ बि फोरबायदि जों गावजों लोगोसे गथ'फोर खौबो लांहोनानै गोबां रंजा जा होनाय होनो हायो आरोना लोगोसेनो जोङो बिमा आइ उम मोदाय दुर्गाफोरखौबो खुलुमनानै जों बोर मोननो हायो गोसो गोथारै खुलुमनानै आरोना बेफोरबायदि गोबां खाबु था थायो आरोना बे फुजायाव बोसोरसेयाव खनसेल' जायो नालाय बेखायनो गासिबो सु सुबुंफोरानो बेवहाय बाहागोलानो थांनाय एब बा रंजानो थाङो दुर्गा फुजा नायनो थाङो आरो ना नोंथां औ।
औ औ औ मि नोंथाङाबो जेन'बा बेफोरबायदि फुजाफोराव बे गोदान जि जोम बायनानै नायनो थांनो बा गोजान जायगाफोरावबो एसे नुफेरै थांफेरै जायगायाव थांनानै मोजां मोनो नामा नोंथाङाबो?
मा होन्दों नोंथां?
नोंथां माने नोंथाङाबो बेफोरबायदि फुजानि बोथोर सिजोन फैयोब्ला गोदान गोदान खसाब जि जोम गारनानै फुजा नायनानै थांनो गोसो जायो नामा होनना नोंथांनाव सोंदां।
औ औ जायो नोंथां ओ जेनेबा जोंनियाव खाथियावबो दोङो दुर्गा फुजाया जोङो बेलेग गोजानावबो थाङो आरोना नायनो बि दिनो गोजान गोदान गानै जोमै होननानै फुजा नालाय फुवा बे दुर्गा फुजाया गोथार नालाय बेखायनो जोङो मा होनो गोदान गोथार थ' गाननाय जोमनाय गाननानै थाङो आरो ना जेने बा गोसोजों लोगोसे गाननाय जोमनायाबो गोथार जा जों आरो जोंगा दुर्गाव बिजायाव गोदान खसाब गाननानै जोङो दुर्गा आइखौ नायनो थाङो एबा जों बेखौ बोर लानो थाखाय खुलुमनो थाङो आरोना नोंथां बेफोरबायदि गोसोआव साननाय लानानै नोंथां। औ
नोंथाङा बो फोरमायना होबाय गोसोनि साननायखौ बा फुजानि बागै। एसेबाबो। अ दा
ओ जोंनिया होमबा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदि फोरबोनि सायाव औ नोंथां। औ आरो मोजैनो गुवारै राय फिगोन होनना आसा थाबाय। नोंथांजों फोरबोनि सा याव रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथाङा गावनि गोसोनि सानाय खौ आंनो खोन्थादों आरो मोजाङै बुंफोरना दं दुर्गा फुजा मादि मा जायो होननांगो ना नोंथां।
औ नोंथां औ। बेनिफ्रायबो आङो गोजोननायखौ बावहरथाबाय। अ नोंथां। दे जागोन
औ दे।